खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दे होमबा जों दिनै औ औ खोनादों।
औ।
दे होमबा नोंथां दिनै बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै बर'नि जा दोरोङारिफोरबो नङा होमबा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय। बे बैसागुखौ नों सोरोरनिथिं माबोरै खुंनाय जायो एसे फोरमायना होदो नोंथाङा?
औ नोंथां। बैसागो होनोब्ला जोङो जों बैसागोखौ दा जोंनि बे एबा गामियावहाय मोननै रोखोमै खुंनाय जायो एबा मोननै भागाव खुंनाय जायो आरो ना
औ
जेरै मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो मोसौ बैसागोखौ जोङो सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो आरो मानसि बैसागोखौ जोङो बैसाग दाननि से साननिफ्राय फालिनाय जायो
औ
बिनिफ्राय जों मोसौ बैसागोखौ माबोरै फालियो होनोब्ला जोङो मोसौ बैसागोखालि फुङावनो सिखारनानै
औ
मोसौ फालिनायखौ माबोरै फालिनांगौ बेखौ जोङो जागायो बिनि सिगांनो मोसौ बैसागु खुंनायनिां सिगांनोानसे सिगाङावहाय जों मोसौ
औ
फुजालि फालिनांगौ बेफोरनि थाखाय जगार खालामनाय जायो
औ
जोङो सेथियावनो लाव फान्थाव थाराय गोजा बायदिसिना लाइफां एबा माबा माबि फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो बुथुमना लानाय जायो बिनिफ्राय जोङो मोसौ बैसागो खालि फुङाव सिखारग्रो सिखारग्रा मोसौखौ जोङो थुखैग्रोयो थुखैखांनायनि उनाव आरो दानि आगोलनि दिनावथ' गोजामनि दिनावथ' जोङो मोसौखौ दैसा बिलोफोराव लांनानै थुखैनाय जायो बोखांनाय लोगो लोगो जोङो जा बिनि
औ
जोङो रसा मोसौखौ दोनदाल होननाय जायो बे गोजान थसाखौ जोङो गारनानै गोदान दिरुं एबा रसाखौ जोङो होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला मोसौखौ थुखैखाङो थुखैखांनानै जोङो मोसौनो थाखाय माल सुनानै होयो लाव फान्थाव बायदिसिना बिबार बिबारफोरबो होनाय जायो बेफोरखौ माला सुनानै जोङो मोसौ
हेल' हेल' खोनानो ज नोंथां हेल' हेल'